औ औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां नोंथाङा मा खालामदों नोंथां
औ आं दं बिदिनो जिरायनानै द दा
ओ नोंथांनियाव आं मोननैसो आयदानि बागै नोंथांजों रायजलायनो सानदोंमोन नोंथांङा सम लोङोब्ला एसे समाव दसे
औ औ हागोन नोंथां
ओ जोंनि बरफोराथ गोदोनिफ्रायनो आथिखालाव लासै दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा नंङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
दानाय लुनाय ओ नि बागै नोंथाङा एसे बुंफोरथि फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोथां। ओ बुंनो थाङोबाथ' गोदो गोदाय जोंनिया जि ओ बिदिनो बायनानै दायामोन आरो नोंथां। जेनेबा बिदिनो बायनानै गानामोन जेनेबा न'आवनो दानानै गानोमोन आरो बिदिनो गामसाबाबो। माबो बिनो गिसि माबो फालिबाबो न'आवनो दायोमोन आरो नोंथां। बिदिनो दा एसे खमायनाय नुबाय दा बांसिन बायनानैनो गानाय आरो मदाना बारा बेफोरबायदिनो गोदो गोदाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि रों बिजाबफोराव ओ फरायबोनो मोन्दों आरो आबौ आबैनि हौवानिफ्राय खोनाबोनो मोन्दों। गोदो गोदाय लायनो आसागि बैसागि बिब' बिनानाव सानै दंमोनो आरो मोनसे गामियाव थिग बेबायदिनो बिसोरो दानायफ्राव जोबोद आखा फाखा मोनो नोंथां। थिग बेबायदिनो बिसोरो खाथिजों दाउमासे बिरलांबाबो सिखिरि बिरलांबाबो बेफोरखौ जेन'बा बेरलांनायखौ थाबनो बिसोरो आगर एरखाङोमोननो आरो नों जों बिजाबफोरावबो नाय मोनबोदों ओ थिख बेबायदिनो गोदो गोदाय जोंनियाथ' बिदि बिदि गाबफोरखौ जों बिब्दि मेचंफोरजों जेन'बा बिब्दि होनो हायामोन। गोदो जोंनिया फिथाइ सामथायाइ गोबां गामिनि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों देग्लिनानै बे खुन्दुाव जोङो गाबहोयोमोननो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो आगरफोरनि मुं बुंब्लाथ' बिदिनो हाजो आगर फारौ मेगन बिदि सिरिमा आगर ओ बैग्रि बिबार बिदि दावउराइ आगर ओ बायदि दोङोमोन आरो।
औ नोंगौ।
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो हि जोम दानानैनो न'खरखौ सुंथाबोगासिनो जेनेबा न'खराव नांगौ जानाय जेनेबा मैगं थाइगं माइरं मुवा बेसाद बायनानै बेफोर हि हि फाननानै बे बेबो बायोमोन आरो नोंथां। जोंनि जा न'खराव फरायनाय गथ'खौ फोथाराबो जों बेफोरनो नांगौबायायदि गाननाय जोमनाय ओ नांगौ बायदि फरायनायाव लेखा बिदिनो कलम बायनो थाखाय बिदिनो हि दानानैनो बाहायबो आरो। उम। बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला आगोलनिफ्राय हिफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा दानानैनो न'खर सुंथाबोदों। ओ खिन्थु दा आं बे बेफोरखौ एसे खम नुनो मोन्दों आरो। दां औ दानिया बांसि नानो बिदि खस्थ' खालामनो बायो। बिनो ओ फैसा ओ बिदिनो दानि मानसिफोरा आरो गोबां ओ राहा जाबाय नालाय जेरै दाउ अमा ओ फिसिनानैबो गोबां रां मोनो बिदिनो मोस फिसिनानैबाबो मोसौखौ जेनेबा बोसोर बोसोर जों फिसाबो मोनो बोरमाखौबो द' दान द'फोरावनो जों फिसा मोनो नङा होनबानों - थां बिदिनो ओ बर' आइजोफोरा ओ जेरावबो आखा फाखामोन आरो गोदो हि जोम दानायफोरावबो थिग बेबायदिनो आं नुनो मोनदोंदि जोंनि गामि ओनसोलाव जोंना ओ गोबां हाबा जानाय आइजोफोरखौबो आरो लाइमोनफोरखौबो बिदिनो टाउनफोराव थांनानै मेसिनफोराव हि दाहैनाय बिदि पाट मुगाफोर दाहैयनाय बेफोराव थांनानैबो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रां खामाय दोंआरो बिदिनो आं नुनो मोनो गोबां गुबुन हारिनि मेला मेला फुजाफोराव थांब्लाबो जोंनि बर' हारिनि दख'ना जि जोम फाननो थांनायफोरखौ आं गोबां नुनो मोन्दों आरो नों थां औ ओ नोंथां ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो बिदिनो बर' आइजोफोरा हि जोम दानानै बिदिनो जौगानायखौ नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां ओ गोदोनि दिनावथ' बि बिदिनो ओ जि जोम दानानै बिदि न'खरखौ सुंथा बोनाया ओ बुहुदआनो होनजायोमोन ओ गासैबोमोन ओ दानि दिनाव ओ गासैबो गैजोबा बाबो जों नफा ननै न'खर नफा नखरनै जों नु मोनो ओ गोबां समनि आंखालाव बिथांमोना ओ रोंगौथिबाबो दानो सम मोनोनि बिदि दङ
औ
बिदिनो न'आव ओ आगोलहायबाबो जों
औ
बिथांमोना खुन्दुंफोरखौ ओ गावनो लुनानै ओ बिदिनो हाजोफोरनिफ्राय बे नदों बेनला बे बिदिनो बिलाइ ओ बिदिनो गास बि बेन्दों बेनला फोरखौ बि बिथांमोनहा मिथिंगायारिनिफ्राय ओ लाबोनानै ओ बे हिआव हि जोमाव बिथांमोना खुन्दुाव गाबहोनानै बिथांमोना सि दायोमोनो ओ दानाय लुनाय ओ बे आगर रुनु एरखांनायफोराव बिथांमोनहा जोबोद आखा फाखा बिदिनो ओ दायोबा नाथाय ओ बिदिनो बर'फोरनि ओ बिदिनो लां गा दख'ना बिदिनो गोबां मोननै मोननै बिदि रोखोमनि दख'ना दङ अग्रं दख'ना, ओ लांगा दख'ना बिथांमोना अग्रं दख'नाखौ आगोलहाय बांसिन गानोमोन। उम बिथांमोना दुद नाय बिदिनो ओ दुुदनायफोराव दरंफोराव बिथांमोनखौ बांसिन ओ गाननाय नुयोमोन अग्रं दख'नाखौ नाथाय उम दा सान्दै बुंना लांगा दख'नाखौ गाननायखौ गासोब
औ नंगौ।
फालि दानानै ओ बर'फोरा दासिमबो गोबां ओ हाथाय बाजारफोराव फानगासिनो। बर' आइजोफोरखौ गासै हाथाय बाजारफोराव जोङो ओ हि-जोम दखान होनायखौ जोङो ओ बुहुदआनो दासान्दि नुनो मोनो, नङा होमबा? नोंथां?
औ नंगौ
हाथाय-बाजाराव बायनानैसाय दानायनि ओ दानायनि दानाय हिया ओ गुबैसिन जायो हाथाय-बाजाराव खनायफोरा जोंनिया ओ गोबबा बि जोरि मारि इ जोयि ओ जोरि बोसोर बोसोर थाङै बिदि मास थाङै बिदि जायो ना मास बरना गा ज्रि जायो ओ बिदि पियर अर जिन जिखौ जोङो गुबै खौ मोननो थांला दानिया ओ गोदोर गोदोर दारिमिन ओंखारना बिथांमोना दाग्रा बानायनानै ओ खायफा बिथांमोना बिदि दुब्लिकेटखौ जों बानायनायखौ जों नुनो मोनो ओ दानिया सोलोंथाइजों बिगियाननि जुग ओ नालाय नोंथां सोलोंथाइजों जोबोद जौगालांगासिनो बर फुरा दारिमिन गोदोर गोदोर ओ आ लहाय गैयामोन दा दानाय लुनायनि दारिमिन गोदोर गोदोर दिहुननायखौ जों नुनो मोनो ओ बिथांमोना बेजों लोगोस से बिदिनो लांगा दखना फारसाफोरखौ जोङो
औ
मबाइलनि जुग नालाय दानिया जुगा नोंथां मबाइलनि जुगावबो जोङो बर फोरनि औ दानाय दानाय लुनाय बिदिनो गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो सिनायथिखौ जोङो गुबुन हारिनिबो दिन्थिनो हायो गुबुन हारिया बेजोंनो जोंखौ मोनथिलांगासिनो ओ बुहुमाव गोसारलांगासिनो बरफोरनि दानाय लुनायानो जा संनाय खावनायानो जा बिदि ओ मबाइलनि गेजेरजों बिथांमोना नुबोगासिनो
नोंगौ
थांनायनिबो बिथांमोना जोबोर ओ बर आइजोफोरा बिदि दाना लुना ओ बिदि गावबाागाव बिदि दखान बानायना लानायखौ जोङो नुनो मोनदों गावबा गाव जिनि दारिमिन दिहुनना लानाय गोबां दङ बर फोरा
औ नोंथांनि गामिबाओ औ नोंथांनि गामिबा ओनसावबो दाबो नों बर आइजोफोरखौ नोंथाङा हिदानायाव मुखुब थानाय नुनो मोन्दों नामा नों थाङा
ओ दङ जोबोद मुखुब जों दानि जुआव बर हारिल नङा गुबुन हारियावबो दानाय लुनायफोराव जोबोर मुखुब बर आइजोफोराथ बुंनो नाङा ओ आखा फाखा दानिया समनि आंखालजों आंथ दहय बुंना थांबाय एसे ओ सोलोंथाइजों खारफानायजों लोगोसे बिथांमोना ओ दानाय लुनाय खफोरखौ बांसिनानो रोङा बिदि लाइमोनफोरा बैसो गोदोर जाबाबो बिथांमोना दानिया गासैयानो रोंनो थांला बिथांमोना माने गोसो होनानै बिथांमोना सिखायना लानाय जाया फोरोंना लाजानाय जाया ओ बिनिखायनो गोबां खम जालांनो हमदों नों आं बिदिनो नाजलाङाबा बर'नि आसार खान्थिफोरा लासैनो गोमालांनायखौ जों नुनो मोनगोन नङा होमबा नोंथां? औ गासैखौबो जोङो आसार खान्थिफोरखौ जोङो बरफोरनि हारिनि जोङो नाम नेमखान्थिफोरखौ जोङो लाखिनांगोन नङा होमबा नोंथां दानाय लुनायजोंसो जोङो गाननाय जोमनायजोंसो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि होनानै जोङो होना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ नोंसोरनि गामि ओनसोलावबो बिदिनो दानाय लुनायफोरा खम जालांनो हमदों नोंमा नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो दानाय लुनाया जेब्ला बैसागो सफैब्लाबो जोंनि बर' आइजोफोरा बिनो उम फालि बियान फालि दानाय आरनाइ ओ फालि आव जोबोद मुखुब होनाय नुदोंमोन आरो गोदो बांसिनानो जोंनिया हि दायै दायै ओ न'खर सलायोमोन दानियाथ' बुंनो थाङोब्ला खुन्दुंफोरनि बेसेनाबो गोबां बांबोनो हमबाय बेनिखायनो दानि ओ जेनेबा बर' आइ जोफोरखौ हि दानायखौ एसे दोनथ'नायखौ आं नुन थांदों बेदिनो बायदि बायदि खामाय मुखुब थानायखौसो आं नुनो मोनदों आरो दाउ अमा बोरमा फिसिनायाव ओ दा गोदोनि आं गोदो खोनाबोनाय नुबोनाय बायदिब्लाथ' गोदोनि लाइमोन एबा सिख्लाफोरा बांसि नानो हि दानायाव मुखुब आगर एरनाय बिनि हि दानायाव खिन्थु दानि ओ बिद दि लाइमोनफोरा एबा सिख्लाफोरा बिदियाव मुखुब आं नुनो थाङा बांसिन फरायनायावसो मुखुब खौ आं नुनो मोनदों माने फरायनानै गोबां ओ गुबुन गुबुन लाइनाव जेनेबा साख्रिनि ओ फरायनायखौसो आं नुनो मोन्दों बिब्दि गोदोनि बायदि बिदि हि जोम दानानै ओ मुखुब थानायखौ आं नुनो मोना दानि जुनि लाइमोनफोरखौबो बिदि ओंखाम ओंख्रि संनायफोरावबो आं बारासिम मुखुब थानायखौ नुनो मो नो आरो नोंथां गोदो गोदाय खरनि ओंखाम ओंख्रि संनाय हि दानाय मैगं नायग गिरनाय बिदियाव बांसिन ओ मुख खुब नुनो मोनदोंमोन ओ खिन्थु दा बिदिखौ नुनो मोनला दानि लाइमोनफोरा ओ फरायनायाव गोसो होयो बिदिनो आरो खायफा खायफाया बिदिनो गामियाव बारा थाया बिदिनो ओ टाउन सोहोरफ्राव थानानै बांसिन फरायहैयो बिब्दिनो बिसोरबो जोंनि गामिनि जेनेबा हि दानाय हुदाफोरखौ गोबांफोरानो बावगारलांनो हमबाय आरो नोंथां ओ गोदोनि बायद औ नोंथां बिदिब्ला जों समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां ओं नोंथांजों ओ औ हि दानाय नै बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां। ओ नोंथां आंजों दसे समबाब बो लायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां। थां ओ इयुन समफोरावबो लायरायनो मोनगोनखौ मिजिंथिबाय नोंथां दे होमबालाय औ।